औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय ए नोंथां आंङो आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो थाखाय खायसे कल खालामनाय जादोंमोन बे जाहैबाय जोंहा सोलोंथाइया माबायदि जोंनि गेजेराव सोलिनानै दं बेनि सोमोन्दै? एसे सावरायनो साननानैसो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आं।
सोंजागोन द
औ दे बुंनायसैय
बुंब्लाथ' जों मिथिगोव गासैबो जोंङो मुलुगनि माखासे
बि
गियानखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों लानो हायो आरोना सोलोंथाइ लायोबा जोंहा दा मोनसे समाजाव जोंङो गावखौनो सासे राफोद होननानै जों गनायथियो एबान्थिनो हायो आरो सोलोंथाय इयुन एबा जों संसार जानाय एबा जोंनि जिउखौ दैदेनलांनायाव गोरलैयैनो मदद खालामो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा
एसे
माखासे
सोमनाय मोन्थाइफोरखौ जोङो एबा गावनि
सोलोंथाइ लानायनि
मुगासिम जोङो फैनो हादों जाय जोङो
जोंनो हेल्प होदों एबा हेफ हेफाजाब होदों आरोना जोङो जों दा ओ बिदिन्थि बायदियै जों लानो हागोन जो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा दानि नैबे जों रायलायनाय मबाइल फन एबा इनथारनेतनि सफैदों एबा जोङो होमबाथ दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो गोरलैयैनो एबा स खम सम खम समावनो जोङो थांनानै जाय गुबुन मोनसे जायगासिम सहैनो हायो आरो आरो बेजोंनो सोलोंथाइानो जाहैबाय जोंनि बे सुबुं समाजाव माखासे गोबां सोलायनाय लाबोदों जेरै जोङो बुंनो हागोन जोङो माखासे जोंनि फोथायनाय खोमसि फोथायनाय आरो ओ माखासे जोंनि साननाय हनाय बेफोरखौ आलादायै लाबोनानै लाबोदों होननानै आं बुंनो हागोन। आरो सोलोंथाइ लायोबासो जोङो माखासे जायगाफोरावबो जों दावबायहैनो हागोन आरो ना सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि मा फालांगि खालामनो एबा माबा मोनसे मावनानै जानो हायो आरो जोङो जेरै जोङो बुंनो हागोन आखाइनि हाबा एबा भकेसनेल इडुकेसन होननानै बुंदों जेरै जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजों एबा माबा माबा मोनसे मावनायनि गेजेरजों आखाइनि हाबा मावनायनि गेजेरजों जों जोंनि जिउखौ दैदेनलाङो सोलोंथाइ लानाय लानाया खालि मा होनो साख्रि लानाय एा माबा मोनसे मोननायनि थाखायल' जोङो लानाय जाया आरोना नोंथां जेरै उ दाथ' जोङो नुबोबाय जों गोबां सोलायबोनो हमदों जेरै गोदोहाय बेफोरबायदि म गैयोन आरो बांद्राय गियान गैयोन जाय मा होनो सोलोंथाइ लायोबा मा जायो एबा सोलोंथाइ लायाबा मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै दा नाथाय सोलायबोबाय गोदोनि बिमा बिफाफ्रा सोलोंथाइ ओ बांद्राय लाहआमोन एबा गुरुत्थ' होआमोन दा गासिबो न'खर न'खरा सिगां मा खालामग्रखो फिसाफोरखौ माने ओ सोलोंथाइ हो होग्रोनांगोन अब्लासो बिनि उनावसो जोङो गुबुन मोनसे माबा खालामनो हागोन एबा जोङो उ बै बे गथ'नि इयुनखौ साननानै जोङो ओ
लामाजों दैदेनलांनो हाथों होन बेफोरबायदि साननानै जोङो सोलोंथाइखौ लाहोनाय जायो आरोना नोंथां आरो सोलोंथाइ लायोबसो जों मिथिखायो जेरैहाय जोङो बुंनो हागोन जों जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो मा खासे जोंनि गेजेराव गोरिबनि सुबुंफोर एबा गियान गैयि सुबुंफोरा लासै लासै खमायबोनो हमदों आरो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो ए फिउचारनि थाखाय एबा जे इयुन जोलैनि थाखाय जोङो दोनथुमनाय बैफोर हुदाया जोंनि गेजेराव फैदों जेनेबा गोदोनि सुबुंफ्राथ' जोङो बांसिनानो मिथियो दिनैनो मोनबाय दिनैनो जाबाय एबा गाबोननि थाखाय मा मानो मा जागोन एबा जा गाबोननि थाखाय जानो बिसोरो दोननो रोङामोन आरोना, दा नाथाय बेफोर बेफोरखौ दोन दोनना
जल्लालिब
नि गोनांथि सानबाय आरो सोलोंथाइ ओ लायोब्लासो जोङो मा जायो जोंहा बे खौ बुजिनो मोन्दों आरोना जेरै जोङो बुंनो हायो ओ जोंहा बिदिनो माखासे जोंनि फोथायलायनाय एबा समाजनि खोमसि फोथायनाया जोबलांदोंमोन आरो ओ जोंनि गेजेराव साइन्स एन्ड टेक्न'लजि गोनोखोआि मुगाया जोंनि गेजेराव फैदोंमोन आरो माखासे उम गोबां दंबावो आरोोना जेनेबा बेनि थाखायनो जोंनो बे सोलोंथाइया गोनांथार जानानै फैदों। आरो बिदिनो दंबावो नोंथाङा ओ जे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो जोंहा
माखासे
जोंनि ओ बे थांना थानायनि मोन्थायखौबो जों मोनथिखाबाय आरो बेजोंनो दङ जोंहा ओ मिथिंगानि सायाव अननाय आरोना जेरै मिथिंगाखौ जोङो मानि थाखाय दोन दोननांगौ एबा आं जोङो बाहायोब्ला एबा जोङो माबा मोनसे हा हाम एबा हार्म एबा मा होनो खैफोद लाबो लाबोगोन नामा बे फोरखौ साननो हानाया जों सोलोंथाइनि गेजेरजों फैदों आरो। जोङो माखासे बुस्थुखौ सानना लाबानो मावफ्लाङो एबा मावो बैफोरखौ बेफोरनि उननि फिनजाथाखौ बिसोरो साननो रोङामोन आरोना। जाय जोङो सोलोंथाइ गैयामोनब्ला जोंहा दा माखासे मा होनो बुस्थुफ्रा जोबस्रांलांजोबनो हमनगौमोन आरोोना जोङो, बेफोरनि थाखायनो जोङो माखासे बेफोर सोलोंथायाइया गोनां जानानै फैदों आरो उम सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो दा नैबेसिम नैबे दानि मुगासिम सफैदों आरो। आरोना नोंथां आंनि बुंनाया सोलोंथाइनि सोमोन्दै बेनोसै आरो दंबावोमोन गोबां आरो उननि समाव बुंफिनसै। नोंथाङा दानिया फंनैसो नोंनि मा गियान दं बेखौ फोरमायना होबानो जाबाय नोंथां। औ।
जेबोर जेबोर साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय। दा आं नोंथांनो फोरमायगोन जे ओ जोंनि हारिया बांद्राय फरायनायाव जौगानो हायाखै, मानो हाया खै, आं नैबेखौ नोंथांनो फंनैसो फोरमायनो सानदों, दा ओ खोनासंलांदो नोंथाङा ओ जोंनि हारिया मानो जौगानो हायाखै होनोब्ला जोंनिया बांसिनानो ओ खामानि दामानि बा जानाय लोंनाय जौ जुवा बैफोरावसो गोदो गफबनानै दङ, दा फरायनायनि अनगायै बैफोरावसो टाइम बांसिन टाइमखौ बाहायनाय जायो। बिनि थाखायनो जोंनि हारिया गोजौ फारसे सहैनायाव जोबोद गोब्राब जानानै दङ, बा जौगानो हाया हाया जानानै दङ। ओ मानो होनबा जोंना जानाय लोंनाय जेरै ओ दिनै मा जानांगौ गाबोन मा जानांगौ खालि बैफोरनिल' फारिलाइ बानायबाय थानाय, बेराफारसेथिं जोंना फरायनाया थालांनाय बेफोरबायदि खालामनायाव जोंना गोबांथा खहा जाबोगासिनो दंङ लोगोसे खालि दिनै अबेयाव थांनो गाबोन बबेयाव थांनो बबेबायदि लाव खार ओंखाम जाग्रा ओ जायगायाव थांनानै माबायदि दु दुगैहैनो बैफोरनिल' फारसे जोंनि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदि जानानै दंङ दा बेनि थाखायनो जोंनिया फरायनाय फारसे खम जालांगासिनो दंङ। दा बैफोरबायदि
औ
फारिलाइ खालामबाय थानाय बा बेबायदि प्लान खालामबाय थानायनि जाहोनाव जोंनिया फरायनाय फारसे समखौ होनो हाया हाया जायो। औ एबा फरायनाय फारसे ओ गोसो गैया गैया जालांङो। दा बेनि थाखायनो जोंना फरायनायाव जोबोद खम जानानै दंगासिनो दं। दा बैफोराव थांनानै जोंनिया मा खालामहैयो ओ ओ बेयाव थांनानै जौ लोंनाय जुवा गेलेनाय बायदि गारजि रोखोमनि हुदाफोरखौसो ओ सोलोंनानै लानानै फैयो। दा बेनि थाखाय बे जोंनिया जोंनि सुबुंनि फरायनाया गोजौ फारसे दावखोनो हाया हाया जानानै दंङ ओ जोंनि सुबुंनियाव फरायनाय हुदाया जोबोद खम जानानै दंङ। आरो फरायनायनि अनगा माखासे खामानि दामानि जेरै आब बाद फोथार बा ओ फोथारफ्राव थांनानै गेलेनाय बैफोरबायदियावसो जोंनिया बांसिन समखौ बाहायनाय जायो। फरायनायनि फारसे जोबोद खम समखौ बाहायनाय जायो। बिनि थाखायनो जोंनि जोंनि हारिनि मा ओ सुबुंफ्रा बा जोंनि हारिया ओ जौगानो हाया हाया जादों। दा बेनि अनगायैबो जोंहा दंबावो माखासे ओ रावनिबो माखासे ओ जेंना रावनि जेंना दंङ। दा जोंहा ओरैनो जोंनि जोंनि मिडियामजों फरायनानै बा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानै उननि बिजोंङाव ओ बा उननि समाव ओ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव इंलिसजों फरायहैनांगौ जायो। दा बर' बिजोंजों फरायनाय सासे सुबुंङा ओ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव ओ इंलिस सोदोब बा इंलिसजों फरायनायाव बुजिस्लाबनो हाया हाया जायो। बैबायदि समाव जोंनि आ हा-हारिनि
लाइमोन
सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ बांद्राय मेलेमखौ बाहायनो हाया हाया जायो। बा खायफा रोखोमनि सुबुंफ्रा ओ मेलेमखौ बाहायनो हायोब्लाबो बाहायनो गोसो गैया गैया जायो। दा बैफोरबायदिनि खार'नाव जोंनिया गावनि प्रब्लेमस थानायलाय ओ फरायनाय फारसे गोजौ फरायनाय फारसे ओ दावखोनो हाया हाया जायो। दा नैबे रावनि प्रब्लेमाबो बा रावनि मोनसे जेंनायाबो जोंनि हारिनि गेजेराव फरायनायनि जौ फरायनाय जौगानायनि
गेजेराव मोनसे गिदिर जेंना जानानै दंङ।
दा जोंनिया आरो दंबावो माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओ फरायनायनि अन अनगायै ओ गावखौ मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो बा ओ थाखो जि उथ्रिसारखांनाय लोगो लोगो ओ गावहा मोनसे गिदिर जाबाय बा सासे रोंगौथि गोनां जाबाय होननानै सा
साननानै लानाय
थायो खायफा खायफा लाइमोन सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव दा बैफोरबायदि गावखौनो सासे रोंगौथि गो गोनां जाबाय होननानै खम सम बैसोआवनो बा खम रोंगथि रोंगौथि मोननाय समाव नो बिसोरो गावसिनि बिमा बिफा बा बाय बाहागि ओ गावसिनि जि ओ दिथागिरि बिथांमोननाव बाइक स्कुटि बायदिफोर बिनानै लायो मोनाब्ला बिथांमोना एमब्रा एम फ्राय माबा मोनसे लस खालामनानैब्लाबो गावसिनि न'नि माबा मोनसे सम्पति लस खालामनानैब्लाबो बायना होथारनांगौनि मोनसे दाबि खालाम खौ जोबोद नुनो मोनबोगासिनो दङ दा बैफोरबायदि फरायनायनि अनगायै बेबायदि बाइक स्कुटि बा मबाइल बैफोरबायदियावसो गोसो होनायखौ नुबोगासिनो दा बैफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि लाइमोन से सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनायाव बा फरायनाय फारसे गोसो गैया गैया जालाङो दा बेनि थाखाय जोंना जौगानायाव जोबोद खम जाबोगासिनो दङ बेनि अनगायैबो जोंना मबाइलनि गेम जनाखि जोङो पाबजि ओ एम एल बि माखासे रोखोम नि शुटिं सकसार जायखौ जों फिफा होननानै बुङो फुटबल बायदि रोखोमनि खेलायावसो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गफबनानै थानो थानायखौ नुनो मोननाय जायो खायफा रोखोमनि मानसिफ्रा अनलाइन गेमिं बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो दा बैफोरबायदि गेम गेलेनायनि जाहोनाव गोबां
सेंग सि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनाय फारसे गोसो गैया गैया जालांगासिनो दं दा बेखिनि